औ।
औ नोंथां खोनादों दे।
औ औ औ फ्रि दं नोंथां।
औ। बिदिब्ला नोंथांजों आङो आबाद आयदानि सायाव एसे सावरायनो नायदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ। बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव दासान्दै ओ मा मा आबाद मावबाय दोङो। गोदोनि हुदा बायैनो ना गोदान मुगानि सोलायनायजों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। औ जों आबाद होननानै बुङोब्ला नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय आथिखालाव जोङो माइ आबादखौ जोङो बांसिन मावनायखौ जों नुयो। आरो माइ आबादखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा जोङो माइ आबादखौ खौ जोङो मावबोदों। आरो दिनैसिमबो जों मावो आरो बर'फ्रा ओंखाम जानानै थांनानै थाग्रा हारि।
आरो
आरो जों बर'फोरा जेरै बोरैहाय मावो होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो जोङो खे नांगोलजों एवनानै जोङो हालखौ एवोमोन आथिखालाव जोङो ट्रेक्टरजों गोबां मानसियानो एवनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलावहाय बुंनो थाङोब्ला एसे माने नांगोलजों एवनाया खमायलांनो हमबाय मानोना जोंनि न'खराव दिनै मोसौफोरखौ खौनो जों दिनै नुबांनो थांलिया मोसौ हालुवा जायखौ हाल एवनो हायो। बिथां बे मोसौजोंनो जोङो दिनै आबाद मावनानै जेरै न'खर सं बुंदोंमोन नाथाय आथिखालाव जोङो समजों खारफानो थाखाय जोङो जायखौ मेचिन ट्रेक्टरखौ जों बाहायनाय जायो सोरबा ट्रेक्टर। फिसा पावार टिलारनि टेक्टर बिदिनो आरो सोरबा टेक्टर साखा खबब्रैखौ जोङो बाहायनायखौ नुयो आरो। आरो बिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जौगानायनि होननानै बुङोब्ला मानोना गोदो जोङो खम समाव जोङो थाब आबादखौ मावनो हायामोन। सम नांगौ जायोमोन जोंनो नांगोलजों एवब्ला
दिनै बुंनो थाङोब्ला जोङो से घन्टायावनो जोङो बिघानैै बिगाथाम जोंखौ ट्रेक्टर गिदिरजों एवब्ला जों हालखौ एवनो हायो। गोदोथ' नोङो सानसे थोलो एवबाबो नों बिगासेखौनो एवनो दान जायोमोन जेनेबा फुंनिफ्राय सानजौफु बे समाव जोंहा देहायाबो खुरथिबो जायो बिदिनो जोंनि देहा सोलेराबो रानलांनो हमो। आरो बिदिनो जोङो थाब माने आबादखौ मावना फोजोबना थिखांनो हाया जायो आरो। मानोना जोंनि आबाद मावनाया ओ बो लोब्बा नोंथां मानोना बोथोरा जि समाव नोङो मोजां अखा हाबाय थागोन बे समावसो जों गायनानै। नानै दोननो हायो आरो जेराव बोथोरा जुदि अखा गैयाब्ला जोंनो माइ गायनो उसुबिदा जायो। बेखायनो जोङो आथिखालाव ट्रेक्टरजों एवनानै माइ आबा आबादखौ मावनायखौ जोङो गोबां नुसोयो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय आरो नोंथां मोनसे खोथा जोंनि ओनसोलावहाय गोबां गायनाय फुनायफोरा नांगौ मानसि नि अभाब जानायनि जाहोनाव जोंनि ओनसोलाव आथिखालाव। आस्राखौ बांसिन फोनाय जायो आरो नोंथां, नोंथाङा आस्रा फोनायखौ मिथिफेरोना? औ बै आस्राखौ फोनाय जायो आरो जोंनिथिं मानोना ओ आस्राखौ फोयोब्ला नोंहा बेयाव गायनोबो नांला फुनोबो नांला नों हाखौ मोजां फोमोनना लाखानानै जेरै जेरैबायसा फैयो थिग बिदिनो बै माइखौबो नोङो सोमनानै साननै सानथाम सोमनाय बेनि उनाव बोखांनानै जेब्ला गाजा ओंखारगोन बे गाजाखौ नोङो फोनांगोन आरो नोंथां बिनिफ्राय बेयाव ओ बिगासेयाव नोंनो ओ खोथिया फोनाय रोखोम फोया नोंथां बेखौ फ्रि फ्रि एसे गोजान गोजान फ्रि फ्रि फोनानै होनाय जायो आरो अब्ला बेखौ नोङो नांगौ समाव नोङो दैसो नांगोन नांगौ समाव नोङो दै होबानो जाबाय आरो बेखौ नोङो दांनो नांला आरो खोथिया फुबला ओरैबा जेरै बायसाया गोबाव लायो बिनिया बेयो इजि खामानि जायो आरो आरो फसलखौबो जोङो गायनाय रखमनो जों फसल मोनो होननानै जोंनि ओनसोलाव फोथायो आरो बिदिनो जोङो दिनैसिम गायो आरो बोसोरब्रै बोसोरबानिसो जाबाय जोंनि ओनसोलावहाय बिदि गायनाया आरो जोंनि न'खरावबो जों बिदिनो आस्रा माइखौ फैयो आरो नोंथां अब्ला नोंथांमोननि साइदावहाय बोरैहाय आबादखौ मावो नोंथाङा एसे लाय
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायदों बेबाय बिदिनो आबादखौ मावो आरो नाथाय जोंनि ओनसोलाव नोंथाङा जे फोरमायदों आस्रा फोनाय बेफोरबायजाखौ जोंनि ओनसोलाव मावा आरो जोङो बांसिन ओ माइ आबाद दैज्लां समाव मावनायखौ नुयो आरो दाथर दैज्लां बोथ थोर नालाय बेनिखाय जोङो बांसिन बायदि रोखोमनि माइ मावनायखौ नुयो आरो ओ माइ आबाद मावनायखौ नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै ओ जोंनि ओनसोलाव जोङो माइखौ गोदो बांसिन सुबुंखौनो जोङो हालजों एवनानै गायनायखौ नुदोंमोन आरो नाथाय जोङो दानि समाव ओ बांसिन सुबुंफोरानो खम समनि गेजेराव खामानिखौ जानाय बादि नागिर नागिरो नालाय बेनिखाय जोङो बांसिन ट्रेक्टरफोरखौ बाहायनाय नुदों आरो ओ बेनिनो जोङो ओ औ माइखौ गायनोब्ला गिबियावनो माज्लिनि गोनांथि जायो जोङो माइज्लिखौ थांनाय बोसोरफोराव मावखानाय गोग्गो माइफोरखौबो दोन खानाय जायो नङाब्ला जोङो बाजाराव मोननाय माइलिफोरखौबो लाबोनाय जा जायो आरो बेनि उनाव बेखौ जोङो लाबोखांनायनि उनाव बेखौ फाथोनि बस्थायाव सोनानै फुख्रियाव सानसे बा साननैनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो आरो बेनि उनाव बेखौ बोखांना लांदां जायगायाव जोङो थालिर बिलाइजों नङाब्ला थास'नि बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे बियो गुदुं जानानै गाजा बेरनाय बायदि बेनि उनाव बेखौ जोङो फोनायनि सिगांनो जोङो फोथारखौ मोजाङै ओ खायसेखौ ट्रेक क्टरजों बा हालजोंबो एवनायखौ नुदों आरो बे खौ हेवखांना लानानै जोङो जा बे गाजा बेरनाय माइ बेखौ जोङो फोथाराव लांनानै नानै मोजाङै आखाइजों सारनानै फोनाय जायो आरो जाहाथे फुनायाव ओ जेबो खस्थ' जायैबायदि बेनि उनाव ओ जेब्ला माइया दानसे बा दानसे बारो अब्ला जोङो बेखौ आरोबाव फुफिन्नानै गायनाय जायो आरो ओ बे गायनाय समाव बो जोङो गायनायनि सिगां हाखौ मोजाङै फोमोननानै लाग्रोनांगौ जायो आरो फोमोनखांनायनि उनाव बेखौ गायनायाव जोङो बांसिन आइजोफोरखौ गायनायखौ नुदों आरो जोङो खायसेखौ खम समनि गेजेरावनो खामानिया जोबनायनि थाखाय जोङो खायसे जा माइ गायग्रा मेसिन ओंखार ओंखारदोंना बेखौबो जोङो बाहायनायखौ नुदों आरो बेनि उनाव माइखौ गायखांनानै जोङो साननैसोनायनि उनाव आबाद। दा मोजां जानायनि थाखाय बेवहाय बायदि रासायनारिक हासार बा न'आवनो बानाय। नाय हासार जेरै गोबोर हासारफोरखौबो हैनायखौ नुदों आरो बेनि उनाव। माइआ जेब्ला मोनो अब्ला जोङो हानाय समावबो गोदो जेरै ओ हौवाफोरखौ। खौ खासि बायदि लानानै हानाय हुदा दंमोन बिब्दिया दासिमबो दङ आरो। ओ सोलानाय समजों लोगोसे हौवाफोरजों समान समानै जोङो आइजोफोरखौबो हाहैनायखौ नुदों आरो आरो खायसे। खौ जोङो ओ खायसे जा गोदान मुगानि। नि माइ हाग्रा मेसिन ओंखारदोंना बेखौबो जोङो बाहायनायखौ नुदों आरो। बेनि उनाव ओ माइखौ जोङो हाखांनानै जेब्ला न'आव लाबोयो अब्ला मारान होनाय समावबो जोङो। खायसेखौ मोसौ हालिजों ओ नानायखौबो नुदों आरो खायसेखौ ट्रेक्टरजोंबो नानायखौ नुदों आरो बेनि उनाव ओ जेब्ला माइखौ हाखाङो अब्ला जोङो बै फोथारखौ ओरैनो दोनालासे खायसेखौ मटर आबाद मावनायखौबो नुदों आरो खायसेखौ सबाइ आबाद मावनायखौबो नुदों। आरो नोंथां।
औ
औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि उफ्रा आबाद मावनाय जायोना?
औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो जे माइजों लोगोसे जों गोबां आबादखौ जोङो मावनायखौ जों नुयो। जेरै जोङो माइजों लोगोसे जोंनि जानायनि थाखाय। उफ्रा आबाद जोङो मेसें बोथोराव जोङो
ओ बेसर आबाद बिदिनो माग जु खाम आबाद बिदिनो सबाय आबाद। आरो बिदिनो जोङो जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला जोङो। ओ आलु म टर कबि बान्दा कबि बेफोरखौबो जोङो। एसे एसे जानो थाखाय जोङो गायनानै लानाय जायो आरो। आरो जायफोरा गोबां हा दङ बिथांमोना बिनिख्रुइ बांसिन गायनानै फाननानै जेरै रां आरजिनोबो हायो आरो जोंनि ओनसोलावहाय। बिदि गायनानैनो गोबां ओंख्रिखौ जों गाव गावनि न'खरावनो बांसिन मोनो आरो जोङो गोबां आबादखौ जोङो मावो होननानै बुङोब्ला जोङो दैज्लां बोथोराव जोङो ओ जेरै दायो जों मोनो जेनेबा बै भिन्दि, पथल, खांख्रिखला थिग बिदिनो जोङो खुमब्रा, लाव, पानिलाव बेफोरखौ जोङो दिनै जानो थाखाय‌। जोङो मावनायखौ जों नुयो आरो मैथा मैथायाबो जोंनि थाखाय दोरोङारि जा नाय आरो बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मैथाफोरखौ जोङो गावनो फोनानै बा जायो। आरो बिदिनो जोङो सिबिं आबादखौबो जोङो मावो नोंथां जे जोंनि ओनसोलावहाय आरो फाथो बेफोरबो जोंनि बर'नि सोलिबोबाय थानाय गोदोनिफ्रायनो जोङो मावनानै जाबोयो बर'फ्रा नारजि जायग्रा हारि आरो बर नारजिखौ जायो बेनि थाखाय जोङो नांगौ रोखोमनि जायफोरा हा जोङो बिथांमोना एसे बुरजायै फोना लायो आरो बे फाथ थोखौ जानायजों लोगोसे नोंनो नों थाङा फाननानैबो रां मोननो हायो मानोना गोबां मानसिया एबोलेबोल। फाथो आबादखौ मावनाय जाया जायफोरा हा एबोलेबोल आग्लाय सिग्लाय थायो ओ बिथांमोन हासो जोङो बे फाथो आबादखौ मावनाय जायो आरो जाय हाया बोरिबो नङा माने आरो बोरिबो नङा फट'बो नङा बेफोर रखम हायाव बियो जासोगारो आरो बेखौ जोङो माननाय जायो आरो जोङो बिदिनो जोङो जानायखौ जोङो बुथुमनानै लायो आरो बर'फ्रा माइ आबादखौ नोंथां जोंनि ओनसोलाव बेवहाय जोङो आसु माइ माइब्रा माइ बिदिनो बाहादुर लाहि आरो लोगोसे जोङो ओ जोसा बेफोरखौ जोङो मावनाय जायो आरो जोसायाबो जोंनि थाखाय जोबोर गोनां मानोना जोङो बर'फ्रा फिथा जायो आरो माइब्राफोरखौबो जोङो गायनांगौ फिथा जायोबो जों बर'फ्रा आरो जों बर'फ्रा फोर्बो थायो नालाय फोरबोफ्राव जों फिथाफोर बानायनानै जोङो जानो मोजां मोजां मोनो आरो नोंथां अब्ला नोंथांमोननि साइदआवबो जोंनि फिथा जानो थाखाय' माइ ब्रा ओरिफोरखौ गायनाय जायोना नोंथां?
ओनसोलावबो बेफोरबायदि माइब्रा जोसाखौ गायनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
आरो बेनि अनगायैबो उफ्रा आबाद बुङोब्ला नोंथाङा जेरैबायदि। फोरमायदों बेसर आबाद सिबिं आबाद आरो जोगोनार बेफोरखौबो जोंनि ओनसो लाव मावनाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ।
दा बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा?
सावरायनो मोननानै
औ नोंथां।